खोनादोंना नोंथां?
हेलौ नोंथाङ।
हेलौ। औ खोनादोंना औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा ओरैनो मा खालामनानै दं दायो।
दायो आं जिरायना दं नोंथां।
औ अ नोंथाङा जुदि ओरैनो दङब्ला आं नोंथांजों मोनसे नोंथांनि ओरैनो थानाय समाव मोनसे खोथानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा मा सानो।
औ रायलायजागोन नोंथां।
औ-औ बिदि नोंथां। ओ आं नोंथांनाव नोंथांजों सावरायना लानो। आरोना ओ मैगं थाइगं लकेल मैगं थाइगं मावनायनि सायाव आं नोंथांजों सावरायनो सानदों। आ ओरैनो नोंथांमोननि जायगायाव दायो। मा-मा मैगंफोरखौ मावनाय जायो।
जोंनि जायगायावहाय जेरै लाव। लाव खुमब्रा जोगोनार जिंखा। बहल ओम फाथो। फाथो माइ आबाद ओ। बिनिफ्राय। मुला लाइ लाफा।
औ।
आरो बेनिफ्राय ओरै दं दुन्दिया। ओ बे। बे फोरफोरखौ मावो आरो।
औ ओरैनो दायो बारियाव मा-मा मैगंफोर मैगं दङ नोंथां।
दायो ओरैनो केरेला दं ओ दासान्दि। केेरेला दं केरेला दं लाव दं। भल दं जिंखा दं।
औ-औ-औ बेफोरखौ दायो फानगासिनो दंना नोंथां।
दायो लावखौ फाननाय फाननाय जागासिनो। ओ लाव आरो बहल लाव आरो बहलखौ फाननाय जागासिनो। उ।
थां ओ। जु जोङो मैगं थाइगं। फोरफोर मावनानै गाव गावनि न'खर बा जिउ राहा लामाखौ लानो हायो नामा।
औ-औ नोंथां जों जेनेबा। जों ओ। आबाद मावनानैबो जोङो जोंनि लाइफखौ माने जोंनि-जोंनि लाइफखौ। जों संसारखौ जालांनो हायो आरो नोंथां। जेरै ने आबादखौ एसे बुरजायै मावोबा माने बेफोरखौ फाननानै बेफोरखौ फाननानै जोङो हाथाय बाजारफ्राव फाननानै रां आरजिनो हायो। ओम बिनिफ्राय न'खरनि मैगं मैला मैलानि थाखाय आदार जानायनि थाखाय जों बेफोरखौ संनानैबो जानो हायो।
औ औ
बिदि आरो नोंथां।
औ अब्ला मोजाङानो नोंथां।
नोंथां मोनथिं माबायदि मा मा आबाद मावो जेनेबा?
औ नोंथां जोंनिथिंबो बिदिनो आबाद मावो मानोना जोङो जोंनि बांसिन मानसिफ्रानो आबाद मावनानै जाग्राखा। मानोना जोङो सरकारि खामानि जेबो मावनाय गैयै बांसिनानो दङ। आ जोङो मैगं थाइगंफोरखौनो मावनानै गावनि जिउ लामा लामाखौ बा न'खरखौ सामलायो गावनि गथ' गथायफोरखौ जोङो दैदेनलाङो।
औ
मैगं थाइगं जोंनि ओनसोलावहाय बिदिनो केरेला, जिंखा, बहल, थाइबें आथिखालाव बे सोलिनानै दंगासिनो दं आरोना। आ जोङो बानलु बिदिनो बानलु गिदिर बानलु सिब्र होनो जायखौ जोङो। बेफोरखौबो जोङो आबाद मावो।
औ औ
औ दा जोङो बेफोरखौनो बा बाजारफ्राव फाननानै गाव गावनि न'खरखौ बा गाव गावनि फिसा फिसौफोरनो नांगौ जानाय रां रुफाफोरखौहाय जोङो दिरुननानै लायो आरो बे मै गं थाइगंखौ मावनायनि गेजेरजोंनो। जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो ओ ओरैनोथ' जोङो मैगं थाइगं हिसाबै बेफोरखौनो मावनाय जायो। ओ बानलु, जिंखा, बहल, थाइबें, केरेला, ओ फान्थाव, बेफोरखौनो बांसिनै जोङो मावनाय जायो आरोना।
औ औ
दा जोङो बोरियाव मावनाय बा दैलाङाव मावनाय बा मेसेङाव मावनाय बेफोरबायदि हिसाबै जों आबादफोरखौ मावो।
औ औ जेनेबा दैलाङाव मा आबाद खौ मावो ओमफ्राय मेसेङाव मा आबादखौ मावो नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा?
औ हागोन नो ओ जोंनाथ' दा दैलां जा बाय दैलां दाथ' नैदि बोथोरा दैजां सफ फैबायानो दा समाव जोङो केरेला बहल बेफोरखौहाय मावगासिनो दं जिंखाफोरखौहाय। आ जोङो सातगुथि पटल बेफोरखौ जायो। मावगा दं आरो जोङो। ओरैनो मि सिङावथ' जोङो फान्थाव बेलाति बेलाति फिसाजाद कबि बान्दा कबि फुलकबि ब्रकलि बेफोरखौ जोङो आबादअखौ मावो आरोना। जोङो एसेल' मावा जों गोबां बुरा बुरा मावो। मानोना जोङो बेफोरखौ जोङो हाथथाय बाजारफ्राव लाङो आरो हाथथाय बाजारफ्राव लांनानै जोङो माखासे एसे बुरजा बिबांनि रांफोरखौ मोननो हायो ओंखायनो जोङो बुरजा बुरजा मावो आरो। ओरैनो जोङो बांसिन सिङावहाय बानलु सिब्रुनि मावो। दायो जोङो बेवहाय गोबां अनजिमानि बानलु सिब्रफोरखौ मावनानै बि गोबां बिगानि बानलु सिब्रफोर मावनानै दायो जोङो सोरबा सोरबा बायदिया गिदिर गिदिर न' बिल्डिं लुनायखौ नुनो मोनदों बा गारि मथर लानाय नुनो मोनदों। बेबायदिनो नखर खौ जोङो मोनसे गोजो न'खर नुनो मोनदों आरो।
औ औ नोंथां नंगौ। आचसा नोंथांनि बे मेसें बोथोराव सबाय आरो सिबिं बे आबादखौबो मावनाय जायोना? ओमफ्राय बे आबादखौ माबायदि माबाय माबायदि मावो बेखौ नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा?
हागोन नोंथां औ बेफोर सबाय आरो सिबिंखौथ' जोङो बांसिन मेसें बोथोरावनो मावो आरोना। ओ जोङो जेब्ला दैलां बोथोरावबो बेफोरखौ जोङो मावो। जेरैहाय जेखि जोङो माइ गायनो मोना हाफोरखौहाय बोरै जाना थायो बैबायदि हायाव जोङो सिबिंफोरखौ बा सबायफोरखौ हालेवनानै हाफोरखौ गुरै खालामनानै जोङो मोजाङै एवनानै सबाय बा सिबिंफोरखौ फोनाय जायो आरोना ओरैनो खुबैनानै जोङो फोनाय जायो आरो बेखौ खौनो जोङो उनावहाय मोजां आबाद आबजाद लायोब्ला बेवहाय नांगौ बादि हासारफोर सारोब्ला जोङो जोबोद मोजां फिथाइखौ मोननो हायो आरो सबायाइनि गेजेरजोंनो सबाइ ओंख्रिफोरखौ बिराद गो थाव मोनो मानोना बियो जोंनो बर'नि ओं ख्रि जाहैयो जोबनायाव
औ औ औ
औ दा सिबिंफोरखौ जों फाननानैबो गोबां रां मोनो । मानोना फिथा लावदुम जानाय, फिथा जानाय बायदि बायदि फिथाफोर जानाय, बेफोराव जोङो सिबिंफोरखौ बाहायनाय जायो आरो ।
औ औ
नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा? बिनि बागै ।
ओ
सबायाइ हारिनि
सबाय सबायखौ ओ सबायखौथ' जोङो जेब्ला ओ माइ गायखा खांनानै भाद्र' मास जोबखांनानै जेनेबा मेसें बोथोर सफैबाय एसे अखानि बिबाङा खम जाबाय बैफोरबायायदि समावहाय माने हालौवनानै ओ मोसौजों बा टेक्टरजों हालौवनानै हा हा हालौवनानै फोनाय जायो ओमफ्राय मोजाङै हालौवनांगौ गौ आरो एसे दुफु दुफुनो ओमफ्राय बेखौ हालेवनानै बेखौ सारना होनाय जायो आरो सबाय फंबाइ जोलै एसे एनै मोजां जायो औ सबाय फंबाइ जोलैखौ सारना होनाय जायो आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय ओ, मास मोनसे मोननै मास मोनसे मोननैनि उनाव देरबोयो फिथाइ थायो बिनि उनावहाय सबाइाया फिथाइ थाइखांबा ओ मोनो गोरा जायो रायो, ओमफ्राय बेनिफ्राय मोनो मोनबाथाय फुयो
औ
थुखांनानै फुखांनानै बेखौ ओ मारा ओम ओम जेरै माइ माइ मारा होयो बेफोरबायदि मारा होजायो ओमफ्राय ओ बे ओ मारा होखांनानै बे सबायखौ ओ दिखांनाय जायो दिखांनानै बेखौहाय ओ आबोरखाङा माबा मा होनो हाथाय बाजारफ्रावबो फाननाय जायो। ओमफ्राय नआवबो जानाय जायो आरो ओमफ्राय बै सबाइनि सबाइ मारा होखांनायनि सोरा होनोना सबाय दंफां बिफां बैखौहाय माबा ओ खारै बानाय ओ खारै बानायबायनाय जायो आरो जों बेखौ फोरानो सा सान्दुंगाव मोजां फोरानबाय फोराननानै ओमफ्राय रानोबा बेखौ सावबाय मोनसे दाबसे जायगा मोजां मोजां जायगा लानानै बेखौ सावो आरो। सावनानै ओमफ्राय बिनि हाथफ्लाखौ बेनि हाथफ्लाखौ खारै बानायनाय जायो आरो खारै बानायनाय जायो आरो। ए जेरै ओ सावखांबाय हा थब्ला जाबाय ओमफ्राय बेखौहाय ओ ओ गुसु जायोबा हाट हाटब फ्लाया गु सु जायोबा माबायो आरो ओ दैजों एसे नासोम नासोम ना ओ नानाय बायदि आथा नानाय बायदि नानानै ओ दैसारस्रिनानै लादुरा बानायो आरो ओ लादुरा बानायनानै दोनो आरो ओमफ्राय बैनिनो खारै खारै जायो आरो। ओमफ्राय बेै सबाइ ओंख्रि सं सबाइ ओंख्रि संनायाव बैदो बे खारैयानो सोलियो आरो।
औ औ औ जेरै अनला ओंख्रि सबाय बेफोरावहाय जोङो बे सबायाइनि ओरैनोथ' जोङो बांसिन खारैफोरनि गेजेरावहाय सबाइनिखौनो होननानै सबाइनिखौनो गोरासिन होननानै जोङो मिथिनो मोनो आरोना
औ औ सबायाइनिखौगोरासिनो औ औ
बिदिब्ला नोंथां नोंथांनिथ' एसे गोबां बाथ्राखौनो रायलायबाय जोङो ओमफ्राय दा थ' जोंना समाबो जासिगोन नालाय
औ
औ ओ नोंथांजों आङो बेफोरबायदि माखासे मैगं थाइगंनि सायाव मिथिनो मोननानै ओ मिथिनो लुबैनायखौ जाखिनि नोंथाङा फोरमायनानै जोंनो मिथिहोबाय।
औ औ आंबो जोबोद गोजोनबाय नोंथां ।
औ बिदिब्ला नोंथां उनाव जोङो लोगो मोनलायफिनसिगोन औ दे नोंथां।